औ नोंथां औ नोंनिसिमबो दा नोंथाङा आंनाव बे हरखाब
नंगौ नोंथां आङो आथिखालनि जोंनि फरायनायनि जेंनाफोरखौसो सुस्रांनो थाखाय आरो समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि माखासे राहाफोर मिथिनो लुबैदोंमोन। नोंथांनिफ्रायबो।
अ नोंथां औ। दा नोंथाङा आंजों जेन'बा आंनो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा नोंथां?
सानदोंमोन। नोंथांनिफ्रायबो माखासे मिथिनो लुबैदों आरो आंबो नोंथांनो माखासे खोथा फोरमायनो सानदोंमोन।
अ जागोन दे नोंथां अब्ला नोंथाङा आंनो मा बाथ्रा फोरमायगोन?
आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों गोग्गो समाज दानायाव सोलोंथाइनि गोनांथि आरो बिनि गोहोम फोरमायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
अ
जोंनो सोलोंथाइखौ मानो नांगौ सोलोंथाइनि गोनांथिया मा जों बेखौ बुंनो हायो नोंथां सोलोंथाइखौनो जोङो सिनस्रि एबा बे बेग बन बुंनाय जायो आरो नोंथां गोग्गो समाज दानायनि बियो जोंनि रोङै ससाइटिनिफ्राय एबा रोङै समाजनिफ्राय जोंखौ गोरों समाजाव लानानै फैयो बुंनो थाङोब्ला आनससाइल ससाइटिनिफ्राय सिभिलाइस ससाइटिसिम जोंखौ लानानै फैयो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंहा गोग्गो समाज दानायनायाव लेखा गोरों जाब्ला जोबोद मुलाम्फा मोनो। बै मुलाम्फाफोरानो जाबाय जोंनि जिउखौ गोजोनै दैदेनलांनायाव मदद खालामो आरो बिदिनो गावजों गाव मिलायनानै थानायाव आरो जोंनि साननो हानाय गोहोफोरखौ जोंनि मेलेमनि साननो गा हानाय गोहोफोरखौ खौ मा खालामो गोख्रों खालामो। बेबायदिनो माखासे गोहोमफोर खिन्थाफावनो नागिरदों आं बेफोरखौ फारियै खोनासंलांदों नोंथां सोलोंथायाइया समाजाव माबोरै सोलायनाय लाबोयो बियो सेथियाव सेथियाव दङ समाजआ स समाजआ स समानथिखौ लाबोयो मानि इंराजिआव बुङो प्रमट इकुवेलिटि इन ससाइटि सोलोंथाइनि गेजेरजों जे गुबुननि राव हारिमु जाग्रा आदारजोंगा जा-जाग्रा आदार जोमग्रा आदार जों गासैखौबो मिथिनो मोनो मा नि थाखाय बै सुबुंङा बेबायदि जायो मानि थाखाय थायो मानो बिसोरो बेबायदि राव जों बेखौ मिथिनो मोनो आसार खान्थिखौ ओ बेखौ जोङो सासे सुबुंङा जोङो जुदि सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो बैखौ मुगैयाजासे नासया लाजासे जोङो गुबुन हारिजों गोरोबलायनायाव मदद खालामो आरो आरो बेयो मा खालामो समाजनि सांग्रांथिखौ सोमजिहोयो जेरै जोंहा मोनथाइ दङ बे जोंना संबिजिरा होनाय मोन्थाय बेखौ मा खालामो जों जुदि लेखा गोरों जायोब्ला ओ जों आरजिनानै लानो हायो आरो नङाब्ला मा जायो जोंहा मानसिफोरजों एबा पुलिसफोरजों नोंहा दाय गैयाब्लाबो दाय दं होननानै थगाय जायो आरो नोंथाङा बिदि बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि मोनथायफोरखौ लानो हाया जायो आरो आरो गावनि जिउखौ ना समाजनि नेमखान्थिजों दैदेनलांनो हायो आरो नोंथां समाजनि बेरेखा हाबा मावालासेनो नोंथाङा बेनि आरो मा जायो नोंथाङा सोलोंथाइ लानो हायो ब्ला माखासे नियम नितिफोरनिबो नोंथाङा साखा फारा जानो हायो आरो आरो नोंथाङा से बेबायदिनो समाजनि जेंनाफोरखौ जेरै गोरलैनो बुजिनो हायो बेबायदिनो जेरै दंफां लाइफां गायो गायनायाव मदद होनाय आरो दं दंफां लांफां दानफायनायखौ होबथानाय आरो जोंहा दंबावो ओं जों मा खालामो आइजोफोरनो गोहो होयो आरो नोंथां इडुकेसना जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बांसिनानो जोंनि समाजाव मा होनो आइजोफोरखौ सानो जे आइजोफोरा खालि ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय न'खरनि खामानि मावनो जाय बेबायदि सानोमोन आरो नोंथां बियो दासिमबो सोलिगासिनो दं जाय जायगायाव दासिमबो मोजाङै सोलोंथाइ मोनाखै आरो नाथाय मोननो नोजोर होनानै नायोब्ला जाय जायगायाव एबा ससाइटियाव एबा समाजाव सोलोंथाइआ बांगासिनो नोब बै जायगायाव मा आइजोफोरनि साख्रि मावनायनि बिबां आरो बेजों लोगोसे आइजोफोरा आइजोखो जोबोद दावगानाय नुनो मोनदों जेरै बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरखौबो मा बेफार फालांगि खालामनायाव नुनो मोनदों आरो न'ख खरनि खामानियावनो नांथाबा जासेनो बेबायदिनो जोंहाबो सरकारा जोबोद मदद खालामबोदों आइजो जौगानायाव जेरै बुंनाय दङ बेटि बासाव बेटि पाराव माने फिसाजोफोरखौ बासायनाय आरो फिसाजोफोरनो गोग्गो सोलोंथाइ होनाय आरो आरो बिदिनो जोंहा दंबावो सुबुं सम्फद दायो आरो नोंथां मा होनो माबाया ओ सोलोंथाइया बेबायदिनो सुबुं सम्फद दायो होनब्ला जोंहा मोजां मोजां रोखोमनि मा होनो बिगियानगिरिजोंनो जगायना होयो आरो बिगियानगिरिफोरा जाबाय जोंनो बिगियाननि जौगानायाव मदद खालामो आरो बायदि रोखोमनि बिगियाननि मददजों बायदि रोखोमनि टेक्नलजिफोर दिहुनन्नानै सुबुंनि जिउखौ गोरलै खालामनायाव मदद खालामो आरो बेबायदिनो नोंथाङा हान्था मेलानि एगजामपोल बिदिन्थिखौनो हमदो। गोदोहाय जुदि गारि मथर गैयामोनब्ला जोंहा थाबायनानै थांनांगौमोन जायो नाथाय जोंहा दा गारि मथर फैनाय लोगो लोगो गासिबो जोंहा गोरलै जाबाय आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला सावस्रि बिफानाबो जोबोद जौगाबाय बिगियाननि थाखायनो बेबायदिनो सान्थौआरिफोरा समाजनि मोजां गारजि फोरखौ जोंनो साननायाव मदद खालामो आरो माखौ मा खामानिखौ मावोब्ला मोजां जायो मा खामानिखौ मावोब्ला गारजि जायो आरो जोंनि जिउखौ गोरलैयैनो दैदेनलांनायाव मदद खालामो बेबायदिनो जों ओ सोलोंथाइया जेरै बेखार जेंनाखौ खम खालामो। जेरै नोंथाङा जुदि फरायनानैबो फरायनानै गोजौ फरायोब्ला नोंथाङा मा खालामनो हायो फरिखायाव फास जायोब्ला नोंथाङा साख्रि मोननो हायो आरो साख्रिल' नोंङा नोंथां नोंथाङा बे सोलोंथाइनि गेजेरजों मा बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो नोंथां गुबुन गुबुन सुबुंफोरनो साख दायो नोंथाङा बेफार फालांगि जायोबा जोंहा मा कलकारखाना दिहुननो हायो बेबायदिनो जोंहा माखासे आयदाफोर दङ जेरै एम बिए बि बि ए बेबायदि बुंनाय जायो बेफोरनि गियान लायोब्ला नोंथाङा गोजौ थाखोआव आवगायलांनो हायो आरो आरो दंबावो जोंनि गोग्गो समाज दानायाव मदद खालामो जेरै जोंनि खोमसि फोथायनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव दङ आरो मा होनो हारै आरै दाङाबाजि हिनजाव माहारिखौ नेवसिनाय बेफोरखौबो मा जोंनि सांग्रां सो लाबोयो बेखौनो आं जोबनायाव बुंनो सानोदि समाज स
औ औ नोंथां ओ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथां। ङा जे आंनो ओ सोलोंथाया मोनसे समाजखौ माबायदि सोललिनाय लाबोयोबा माबायदि जगानाय लाबोयो? बेनि बागै नों आंनो मोजाङैनो बुजायबाय। दा बे सोलोंथाइया जे लाबोयो बे सैथो बिदि ओ समा
सोलोंथाइया दा मारै? आरो गोदोहाय मारोरैमोन? आं बेखौ नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदों।
औ नोंथां बिदिब्ला फोरमायदो।
ओ सोलोंथायाइाथ' जोंना ओ दा फैनाय बे नङा, जोंहा बे सोलोंथाइया गोदोनिफ्रायनो जागासिनो। सोंलोंथ थाय लानायनि आदब खायदाया ओ गुबुन गुबुन जानो हागौ नाथाय बिनि थांखिया मोनसेयानो। ओ गोदोनि समाव मा जायोमोन ओ सोलोंथाइया ओ बेवहाय, माखासे ओ मा होनो? फरायसालिफोर बा दानि स्कुल कलेज बेफोरबायदिया जोबोद खमानोमोन गैयानोमोन होनजायो, बै समाव मामोन? जेन'बा फरायसाफोरा गावसोरनि ओ गुरुखौ गावसोरनो नागिरनानै बै गुरुनाव थांनानै बिथांमोना ओ सोलोंथाइखौ लायैनांगौ जायोमोन आरो। बेखौ मा होनो गुरुकुल जेन'बा गुरुकुल, बेवहाय माबोरै जायोमोन? जेन'बा फरायसाफोरा गावसोर ओ फोरोंगिरिखौ नागिरै नागिरै, ओ बेयाव थाब बे बिथांनाव थांनानै गावसोर थांनानैनो ओ फोरोंथाइखौ लायोमोन। जायनि थाखाय बिथांमोना जोबोद गोसो गोरबो होनानै सोलोंनांगौ जायोमोन। मानो होनना बुङोब्ला? ओ गोदोनि जुगाव बिदि फोरोंगिरि मोननांगौआ जोबोद मोनसे खस्थ'नि खामानिमोन। जायनि थाखाय बिथांमोना सासे फोरोंगिरि मोनोब्ला, बा सासे गुरु मोनोब्ला, बै गुरुनि ओ गुरुनि खाथियावनो थानानै बिथांनि जा गियान दङ जों बेखौ गोसो मोदोम होननानै बुथुमनानै लायोमोन। जायनि थाखाय बै समाव मा जायोमोन बिथांमोना जोबोद माने बुजिनो गोरों साननो गोरों जायोमोन। आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला बे एसे सोलायदों जेन'बा सोल गोबां सोलायबाय माने आथिखालाव गोबां रोखोमनि ओ स्कुल फरायसालिफोर दं, जेराव ओ सुबुंफोरा बा फरायसाफोरा गुबुन गुबुन ओ फरायसालियाव गाव जेराव गोसो बेयावनो मुंखौ थिसननानै लाहैयो। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव फरायसा फरायसालिनि बिबाङाबो गोबां बांबाय, आरो फरायसाफोरनि बिबाङाबो गोबां बांबाय, बेनिखायनो ओ बिथांमोनहा मा खालामो जेन'बा गावसोर गोसोबायिदि जेराव लानो गोसो बेयावनो ओ सोलोंथाइखौ लायो, आरो बेनिखायनो मा जाखो जेेनबा आथिखालनि सुबुंफ्रा, ओ सोलोंथाइ लानायाव एसे दुरबल जानायखौ नुनो मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला? आथिखालाव ओ गोबां रोखोमनि जोंनि सोलोंथाइखौ ओ दिसट्रेक्ट खालामग्रा, बा ओ जेन'बा जोंखौ हेंथा होग्रा बेफोरबायदि बिदि ओंखारबाय जेन'बा गथ'फोरा फरायनायनि टाइमाव मबाइल गेम गेलेनाय। मबाइलाव नाय ओ जानला मोनला नायलाबायनाय, बेफोरनो आथिखाला ओ सुबुंफोरखौ ब फरायसाफोरखौ ओ गावसिनि सोलोंथाइ लानायाव एसे, हेंथा होदों। ओ मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव सोलोंथाइखौ ओ मा होनो? जेन'बा फरायसालिबा फोरोंगिरिफोरनि गेजेर ओ जोहैल' लाया आथिखालाव। ओ जोङो फरायसाफोरखौ फो मा मा होनो सोलोंथाइखौ। ओ मबाइल लेपटप आरिफ्रावबो जों लानो हायो आरो जेरै इउटुब दं फेसबुक दं बेफोरावबो आथिखालियाव आथिखालाव ओ माखासे फोरोंगिरि फोरा माखासे इउटुब चेनेलफोर खुलिनानै जेन'बा फोरोंगिरिया। फरायसालियाव माबाखौ फोरोङो, बेखौनो फोरोङो आरो आरो बेनिफ्राय बांसिन गोदान गोदान दाना आदब खायदाजों फोरोंना होयो, जायनि थाखाय फरायसाफ्रा मोजाङैनो मोजां बुजिनानै लानो हायो। दा बैफोरो गोदोनिजों रूजुयोब्ला। सोलोंथाइ लानाया गोबां सोलायबाय, आथिखालनि इन्टारनेटनि जुगायाव। मुगायाव अ सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनि बिदिनो गोदान गोदान आदब खायदा। माबोरै फोरोंबा गथ'फ्रा मोजां सोलोंनो हायो माबोरै सोलोंबा गथ'फोरा मोजां रोङो, बे फोरखौ बुजायना होनायाव जोंनि गोबां मदद होदों आरो गोदोहाय गोदोहाय सोलोंथाइ होनोब्ला सोलोंथाइया खालिबो हौवा माहारिनि थाखायल'मोन आरो बै समाव मामोन जेन'बा हिनजावफोरखौ बारा थाल होआमोन बारा बिथांमोना न'नि खामानि मावनांगौ बेल'मोन जे बि सिना हिनजावफोरा सोलोंथाइ लायाबाबो जायो सोलोंथाइफ्रा खालि हौवाफोरनिमोन बेफोरबायदिया गोदोनि गुरुखुल समनिफ्रायनो फैदों आरो बे समाव ब्राह्मिनफोराव जेन'बा ब्राह्मिन गुरुफोरा हिनजावसा हिनजावसाफोरखौ फोरोङामोना आरोना बे समाव मामोन जेनेबा खालि हौवाफ्राल' सोलोंथाइखौ लायो बेफोरबादि खोथाया सोमजिबोदोंमोन बेयो जादोंमोन जों दासिमावबो सोलिबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर बारा नुनो थांलिया जेरै नैरोजा गु मायथाइनि आर टि एबा राइट टु इडुकेसन सिस्टेम बिनि गेजेरजों जोंनि भारत हादराव माखासे सोलोंथाइ लानायनि थासारिया सोलायदों बेयाव मा जादों जेन'बा गासिबो फरायसाफ्रानो सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ बेफोरबायदि मोनसे सरकारा आयेन दानानै होदों जायनि जोहै दिनै जोंनि हादराव सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनबाय नङामोनब्ला आथिखालाव ओ जोङो बांसिनानो गथ' गथायफोरखौ मा नुगौमोन जेनेबा बबेवबा साहा दखान गलाफोराव सोरनिबा दखानाव काप सुनाय सोरनिबा दखानाव बबबा साहा राना होनाय बेफोरबायदिखौ नुनो हागौमोन आरो आथिखालाव बे राइट टु इडुकेसननि गेजेरजोंनो ओ बे जेन्डार इकुवेलिटि बा जेन्डार